अह हेल' नोंथां। मा खालाम दो?
औ नोंथां दं आं ओरैनो जिरायना।
अ नंगौ नामा?
औ
अ होनबा दिनै ओरैनो जानाय लोंनायनि बा मैगं थाइगंनि बागै एसे सावरायनो नामा नोंथां।
औ सावरायजागोन नोंथां।
अ अ। दे होनबा नोंसो ओरैनो दा मा मा मैगंफोरा ओरैनो मा मा दाम जाबाय दं बा मा मा मैगंफोरा मा सोलिबाय दं नों एसे खोन्थाहरनो हागोन नामा?
जोंनिथिंथ' दा। दा बायदियाव बांसिन सिंखा। इदिनो ना मेगंखौ मानोना
ओम।
बोथोराव बिदिल' मैगं मोनखायो औ बेनिखायनो जोंनि बिदिनो जौसे इदिनो इदिनो थांगासिनो आरो औ नोंथां।
ओम।
औ ओमफ्राय नोंथांमोननिथिलाय बिदिनो मा-मा मैगंखौ दा बांसिन मोननाय जायो।
अ जोंनिखि बेथ' दा मैगं थाइगंफोरा बेनोसै।
औ।
पटल। जिंखा थिग बेबायदिनो जोङो मोनबाय दं दासान्दि ओमफ्राय ओरैनो दामफोराबोथ' जोंनिया ओरैनो भिन्दिफोरा जि रां पवा। ओमफ्राय बिनि बागै पटलफोराबो जि रां फवा ओमफ्राय बिदिनो जिंखा फ्रा से केजियाव जोंहा ब्रैजि रां गाहाम जोंहा बायनानै जानो गोनां जायो। ओमफ्राय बेबायदिनो दामफोरा ओरैबायदि हाय मोजां बारानि सायाव बारा बारानि सायाव बारा माने बेबायदि जागासिनो आरो। दा आरो अखा हाबाय थानायजों जोंनि बे मैगं थाइगंनि लेस्रायानो जा बिन्दियानो जा अखाजों जोंनिया माने दै आरिया सुरुजोबनानै माने थायनाया फिथाइफोराबो माने लरह्रायलांजोबदों नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
ओमफ्राय ओरैनो नोंथांमोननिखिजाय बिदिनो आबादफोर मावगोन ना मावा मैगं थाइगंनि?
ओम।
फाया इदिनो फाननो मानो मावाबाबो गाव जानो गाव जानो औ।
होम
मावनानै गायो। मानो होनोब्ला जोंनि मैगं थाइगं
उम
खौ जोङो दा बारा मोजां मुङै मोनजानाय जाया मानो होनब्ला जोंनिया बांसिन मुलै बायदिसिना बिजि। बायदिसिना होनानै बिसो ओ मैगंखौ हा। बिदि मैगंखौ मोनो जोंहा थायाव बेनिखायनो जों न'आव जानो आन्था खिनि
उम उम उम
औ। साबसिना बाजारनि मैगंखौ जानाया साबसिन एसे फोरमायना होनांगोन नामा?
उम हागोन नोंथां आंनिबाथ' जा न'आव जि गायदों बेखौ जानाया जोंनि देहानि थाखाय बिराद मोजां मानो होनो ब्ला जोङो न'आव गायबा नाथाय जोङो बांसिन मुलि बाहायनाय जाया मानो होनबा जोंहा बेहाय गोबां जु मुलि बाहायिनि अनगायै जोंहा माने बेहाय गोबां भिटामिन जोङो मोननो हायो जे एबा जेरै बाजारफोराव फाननाय मैगंफोरा जेरै गाबफोरखौ जोङो सोलायनाय नुगोन दिनै उम। गाबा सोलायनाय लोगो लोगो जोङो बे फिथाइ सामथाइफोरखौ जोङो माने थागोद थागोद नुगोन आरो गोरा गोरा नुगोन जोङो बिनि थाखाय जोङो माने बायनानै लाबोयोब्ला आरिनानै लाबोयोब्ला जोङो नुनो मोनो फिथाइ सामथायादि बे बायना लाबोखांनायनि उनाव हरसे दोनब्लानो बे फिथाइया गाज्रि जायो बेखौ नुयो बेनिखायनो। बेखायनो जोङो सानो। बाजाराव बायनाय मैगं थाइगंफोरखौ जायोब्ला जोंनि देहा आरो ओ उदै बायदिसिनाफोरा जोंनिया माने। गाज्रि जानो हमो। आरो। उम। जेनेबा ओमफ्राय बेनिखायनो जेनेबा जोङो निजिनो गायनानै जोङो निजिनो फोथांनानै मैगं थाइगं। दिहुननो हायोब्लाथ' जोंनि थाखाय। औ औ राद मोजां जायो आं बेखौनो सानो आरो उम।
बिदिब्ला जोंनिया बाजारनि मैगं थाइगंखौ जायोब्ला गोबां बेराम आजाराबो जोंनाव थाब थाब जायो आरो दानि सुबुङाथ' बांसिनानो बायनासो जायो नालाय बेनिखायनो जोंना देहाया लो बां बिदि जालांनायखौ नुनो मोन दों आरोना
उम उम।
न'आवनो एसे एसेबाबो गायनानै जोंनि न'नि गोबोर हासार खानस्रि हासार बायदिसिनाखौ बाहायनानै जोङो गोथां मैगं थाइगं एबा मोजां। बेसाद खौ जों जानो हायो आरोना नोंथां।
उम उम नोंगौ नोंथां।
औ बेनि थाखायनो जों न'आव एथसेबाबो गाव
उम।
गाव गाव जानो एथसेबाबो मावना लानांगौ आरो।
उम।
औ। बिदि औ बिदिब्ला नोंथाङा माइ गायनायनि बागै एसे बुंनो हागोन
औ औ हागोन हागोन औ माइ आबादथ' जोंनिखिथ' दा माइ आबादा जोंनिया गासिखौबो जोङो खोथिया सोथिया दा जोंहा फोखांजोबखाबायानो ओमफ्राय बिनि बागै जोंहा दा साननैसो बाव आनो बै आमथिसुवा बायनाय लोगो लोगो ओ जोंनो माने जाफोर थाराव माइ गायनाय हाबाफारि जों बेखौ माने आखायाव लासिगोन गायनो था खाय ओ जोंहा खोथिया फोराबो गोजौ जाजोब्बाय जेब्ला जोङो बेखौ आम थिसुवा बायनायजों लोगोसे जोङो जोंनि दा गायनो लानाय माइफोरखौ माने आरामसे गायनो थाखाय आ-आखायाव लाजोब्बाय आरो। दा नोंसोरनिखि जायलाय ओ दा माबोरै दा गायनाय फुनायफोरनि बा खोथिया फोरा माबोरै माबोरै जालांखो दैबानाफोरजों बया जाखो ना गाज्रि जाखो नोंङो इसे
औ औ नोंथां देग लाइ थ बोथोराथ एसे गाज्रि नंङा नालाय खोथियाफोरा दा मोजाङैनो दंङ आरो गासैबो माइ गायग्रा सुबुंङानो दा खोथियाखौ फोखांजोब
ओम ओम। होम। होम।
हुम
नोंथाङा नोंथाङा बाजाराव मैगं बायै जायोना बांसिन फिन न'नि मैगंखौ जायो।
उम आंथ दा ओरैनो बांसिन बाजारनिखौनो बायनानै जानाय जायो। मानो होनोब्ला जोंहानाव नांगौमानि गायग्रा हा गैयिनि थाखाय जेनेबा लेस जायान जा फिनदियानो जा माबा मोनसे मैगं गायनो थाखाय गायग्रा हा गैया नालाय बिनिखायनो जेनेबा गायनानै लानो हायिनि नि थाखाय बांसिनानो जेनेबा। बाजारनिफ्राय बायनानै जानो गोनां जायो।
औ नंगौ नोंथां
उम नोंसिनि खिजायलाय ओ जेनेबा नोंसा ओरैनो गायग्रा हादोंना गैया बा नोंसा गायनानैनो बांसिन जायो ना नोंबो बांसिन बायनानै जायो बेखौ एसे फोरमायहरदो नोंथाङाबो।
औ नोंथां जोंहाथ दामानि माने ओ मैगं गायदोंबाबो एसे मानि मैगंखौ गायजोबनो हाया जाहैबाय गोबां रोखोमनि बाजाराव बाजारावथ गोबां रोखोमनि मैगं ओंखारो नालाय
उम।
बेनिनो जेनेबा जा न'आव गैयै गैयै मैगंखौ जोंहा बायना लाबोना जायो। आरो माखौबा जानो लुुबैबा बे न'आव थाबा लायबाय आरो न'आव गैयिफोरखौथ' बाजारनिफ्रायनो बायना लाबोना जानाय जायो नोंथां।
नंगौ नामा नोंथां?
नंगौ नोंथां।
ओमफ्राय ओरैनो नोंसिनिखै बेसेनफोरा दा अखा हानायजों लोगोसे बेसेनफोरा बांदोंना बाङाखै एसे खोन्थाहरदो।
औ नोंथां जोंनावथ' दा बेसेना बा रानिस्रि बारा जालांनो हमगासिनो।
उम
मानो होननानै बुंङोब्ला गासैबो आबाद मावो नालाय।
उम
आरो दाना आबादाबो मुलै बायदिसिना रासायनारि हासार। बायदिसिना बाहायाबा जानायखौ नुनो मोना। बेफोरनि फिथाइखौ जोङो मोन थाङा बेनिखायनो। रासायनारि हासार बायनोब्लो गोबां रां नांगौ जायो बेनिखायनो मैगं थाइगंनि दामाबो बारायलांनायखौ जों नुनो मोनगासिनो आरो ना नोंथां
उम
औ
नंगौ नंगौ। ओरैनो ओमफाय नोंथाङा मा मैगंखौ जानानै बांसिन मोजां मोनो बेखौबो एसे खोन्थाहरदो
औ आंथ' दा दैज्लां सौफैबाय नालाय। थास' बिबार जों अमा बेखौ बांसिन मोजां मोनो उम आरो बेनि बागैबो जोंहा सबाय बायदिसिनाफोरखौ जाना मोजां मोनो
उम
नोंथाङा बांसिन मैगं गोथां जाना मोजां मोनोना दालि बायदि दालि बायदि जेनेबा बिदि
औ औ औ आंथ जेनेबा। बायनायखौथ एसेबां मोजां मोना। ओ जिआनोजा अ नआव जा मोननाय सबाय बा मुसुर दालि। बेफोरखौ आङो माने खारै जानो मोनबा मोजांसिन मोनो। मानो होनोबा नआव मोननाय इदिनो अनला दाउ। बेखो जों आं माने खारैफोर मोन मोनजायोब्ला जोबोर मोजां मोनो आरो नोंथां। बिदिनो आङो नआवनो जा। ओ मोननाय बेफोरखौनो आङो बिराद मोजां मोन नोंथा आङो ओ दिनैनि जानाय लोंनायखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबनोसै नामा? आं नोंथांजों रायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। नोंथाङा आंनि रायलायनायाव माबाफोर उसुबिदा मोन नामा?
मोनाखै नोंथां।
औ औ। दे होमबा ना। औ दे दे औ। गोजोन्थों।